जोंहा मानिस मानि सायाव सावरायगोन नोंथां दे? सावरायफिनदो।
ओ ओइ बोथोरनि सायावनो सावरायनो नामा दोनै?
औ दे बोथोरनि सायावनो दे जोंहा सावरायनांसिगौ।
थांनाय हरावथ' नोंथांमोननिखिजाबो बांग्रिं फैदोंमोन ना?
ओं ओं आं एसे थाल मोनदों बांग्रिं फैनायखौ। ओइ आंना मा होनो मा मावदोब्रा होनना सानदों ओमफ्राय बांग्रिंफोरसो फैदो मा सानबाय ओमफ्राय दहाय फुङावसो ओ बांग्रिं फैदो होननानै मोनसे निउसाव आं नुदों आरो ओ ओरै मा होनो भुटानथिंबो फैदो इनिफ्राय अबेथिंबा अबेथिंबा हादर फैदोलै नुदो बिराद गिदिरानो जादों अबेबाथ' मा होनो ओइयो गिदिर गिदिर बिल्डिं बिफां-लाइफां ओरैबायदि खवा डेमेज जालांजोबदों आरो। नंगौना?
उम उम।
आं दानि बावैसो नै माबा खौरां बिजोंफोर बा फेसबुकफोराव नुनाय बायदि नुदोंमोन आरो आङो नै दानिसो नायदोंमोन आं। उम।
आंबोथ' मोनायाव सानदों। सोर सोमावना होफैदों होफैदो होनना सानदोंमोन आं। सांखो
आंनाबो बिदिनो मा आंथ' आं सानखारबाय बांग्रिसो मावबाय नाब्रा ओरै आं थाल लाबाय मा मावखोलै होननानै ओजा माने नै हरनि बा हरनिनो नै दहाय फुङाव ए बांग्रिं फैमारदोंमोन आं साननाया जामारदोंसो बांग्रिंया बिदि होननानै सानबाय आरो आङो।
ओम मानसिफोराबो होस्रिखावदोंना
अ नोंसिनिथिं बांसिन जादो दै बांग्रिया नै जोंथिं एसेबां माबा गोहोम खोलैफैदिया सै।
उम जोंनिखै होस्रिखावदों एसे ओमफ्राय आंबो सानबाय हे
बांग्रिङा एंगार'था टाइमावसो इदिबायदि माने आङो गोसोआव मोननाय बायदि मोनदों आरो माने एगार' था टाइमावआव।
होम।
बेनिफ्राय बिदिनो नों बेलेग जायगायाव नुदोंना नुवाखै न' बायनाय बिदिनो बिफां लाइफां बायनाय बै लामायावथ' मा बायनायखौ मा होनो ओइ थालिरनि बिफांखौसो होथेना होनां होथेना दोनलायदों माने गारिफोरा फैबाथाय सौदावैनि बा गोलैफैयैनि थाखाय लामाफोरा गावजोबदों ना बेलेग जायगायाव।
गावदों गावदों उम। ओ दोंनिया आरो न'फोरा बिल्डिंआ गै-गैयाना
औ औ औ औ।
बिल्डिं थानायफोरासो गिनो लागाना बांसिना?
गिनो लागा गिनो लागा औ नंगौ नंगौ। ओरै बिल्डिं गिदिर गोजौआव थाबाथ' बिल्डं न' सिङाव थानाङासो बांग्रिं फैबाथ' एखदम बायेराव ओंखारफैनानै नोंनि नोंनि बा जायगायाव बा नोंनि रैखा मायाव मोनगोन बेयाव जों आराम थाफैनांगौ आरो बा निजोम जायगायाव बा नोङो गावनि थाखाय रै रैखा मोनांगौनि थाखाय आरो। दाथ' बिदिनो सम सम जाबायानो थायो बांग्रिंया। गोदो बेसेबांबा मायथाइयाव बा आसामाव बेसेबां गिदिर बांग्रिं मावदों होनदोंमोन? जिगुजौ बाजि ना मायथाइयाव ना मा बिदि खोना नुनाय मोनदोंमोन आं लेखायाव गोसोआव दं आरो बिदि एसे एसे
अ बाजियानो दें उम।
औ।
जिगुजौ बाजिमोन।
औ इखौ इमान इखौ आं माने एसे गोसोयाव दं आरो माने आं फरायबोनो मोननाय नालाय।
औ।
माखासे बांग्रिं फैयोबा बि-बिफां लाइफां बायनानै बा ओरैबायदि सु-सुनामि ना मा होनो बेफोरबायदि दैया गोजौ जाना फैयोबाथाय बे बांग्रिंजों बिफां लाइफां बायबा हा सिङाव बिफां लाइफाङा गोदोलाङो। बिदिनो माखासे गोदोनि समाव मा होनो बिफां लाइफां बायनानै गोदो बायनानै हा दंफांफोरा सिङाव गोदो सोबनानै दं दाबो। बेखौ दा जावखाङोब्लाथाय सोरबा मोनोबो आरो बेफोरखौ आङो नुबोदों माने खोनाबोदो।
अ माथो खैला जायो नो मा नो?
औ औ औ बिदिबो ओं ओं ओं औ। ओं खैला जायो।
उम।
बेनिफाय बे बांग्रिङाथ' सम सम फैबाय थायो मालाबा समाव माने दसे मावो मालाबा समाव गोसा मावो मालाबा समाव बिदिनो एसे मावनानै थाङो आरो बिदिनो मैयानि समाव एसे गोसायानो फैदोंमोन बायदि मोनदों आङो।
उम गोसोनो गोसोनो।
गोसायानोना?
उम उम।
औ।
सांग्रां जाना थानाया‌ गाहाम
औ औ बोरैबा फैफिननोबो हानाय सांग्रां थानाया मोजां ओ गावनि थाखायबो मोजां औ औ।
उम उम।
बिनिफ्राय नोङो दा नायबावलाय नोङो फेसबुक ओरियाव माखासे ओ अबे अबे जायगायाव मा जादों बांसिनै अबाव बांग्रिंआ गोहोम खोलैदों अब्लाना नों नुनो मोनगोन। आं दहाय दानिसो माबा मोनसे नाम नुदोंमोन दै बेखौ आङो बावबाय मा नाम मोनथाय अबा जायगायाव बां सिनै माने गाज्रिसिन जादों माने माबायाव गासै बिल्डिंफोरा माने खहा जाजोबदों जाय माने ओ फरायसालिनि गथ'फोरा माने बांग्रिं फैनाय समाव ओरैबायदि मोनसे जायगायाव थानानै गिख्रंथाव थासारिजों माने सोमजिदों माने ओ फरायसालिनिफ्राय न' सिंनि माने ओंखारबोनांगौ जादों बांग्रिं मावनायनि थाखाय बांग्रिंआ ओरैबायदि माने गिख्रंथाव फैखा दोनो।
औ औ ओइ दसथाला बिसथाला गोजौ थानायफोराथ' बिखाफ्रा खावसे थांलायगोन खोनालै बे?
औ औ औ नंगौ नंगौ।
माब्ला ओंखारगोन ओ माब्ला ओंखारबोनो हागोन
औ इदिदि एकदम इदि जाखायोथ' ओं नंगौ
उम गुरलुब गुरलुब बिखाफोरा एखदमबारे
औ गुलुब गुलुब जायोथ' ओं ओं
हांथोनो थोनो माला ओंखारबोगोन बे गोजौनिफ्राय
औ एसेबां गो जौनिफाय आरो होलो थोलोथ' मावबावदों थाबथ' ओंखारबोन हायालै
हानाय नङा औ औ
मैयाथ' इदिनो जादो खोमा अबा अबा
जादो
औ औ औ इनिफाय गोजान जायगायाव थाङो मा माने बिदिनो सांग्रां मानो मोजां मोनो माला समाव मा जायो बुजिसुनो हयाना समाव सम लाना सम।
ओम ओम।
औ बेनिखायनो जोङो मालाबा समाव माने बांग्रिं फैबा जों मोनसे थियारि जाखानांगौ आरो माने ओइ उन्दै फरा बिजाबाव दं माने बांग्रिं फैयोबा जोङो लायनो ओ टेबोलनि सिङाव हाबना थानांगौ। बा मोनसे गोरा जायगायाव हाबना थानांगौ। नायना।
औ। जोंखो माने उन्दैयाव ट्रेनिंबो फैदों माने।
औ औ ट्रेनिंबो होयोमोनथ ट्रेनिंबो होनाय होनदोंमोन ओं
दारै मानसिफोरखौ बोरै बाना लांनांगौ। बेफोरखौ ट्रेनिं होनो मोजांनो मोन्दों। आंबो। उन्दैयाव।
ट्रेनिं होयोबा माने एसे रोंना थानायबो जायो माने जों मिथियो माने माबायदि थियारि थानांगौ माबायदि।
औ ओइ जखम जानायफोरखो बोरै बानानै लाना फैनांगौ। बेफोरफोरखो सिखायफैदों माने। फरायसालियाव
अ बिदि ओम बिदि थ' ओम जोंनियावबो आङो मोन्दोंमोनलै बिदि माने अर खामोबा ओमफ्राय दैयाव गोगलैबा माबायदि खामनांगौ बा थाबैनो मानसिखौ माबायदि बानानै लांनांगौ बेफोरखौ सिखायफैदोंमोन आरो जोंनियावबो।
उम उम उम।
औ। ओमफ्राय। जोंनाथ बिदिनो सोलिबाय थायो जोंना सम सम सावरायनाय माखासे आयदाखौ लानानै जों सावरायनो गोनां जायो मानो होनब्ला जोंहा बिदिनो सम लायै सम माने सावरायोबाथाय जोंनि साननाय हनायफोराबो माने मोजां जायो माने नोंनि रायलायनायफोराबो माने। स्पिस लानाय समाव मालाबा माने गोख्रोंसिन जायो जायो आरो जों दा जों जेरैबायदि जों सानैजों माखासे बाथ्रानि सायाव सावरायगासिनो होनोब्ला जों बिदि रायलायलायबाय थायोबा नोंनि रायलायनाय हरनाय बा गोख्रों जायो आरो स्ट्रं जायो जोङो बिदिनो सम लानानै सावरायनांगौ नोंथां।
ओ नोंथां औ। औ।
माने बिदिनो जोंना माने सावरायनाया माने माखासे गोनां आयदानि सायाव जोङो माखासे लानानै सावरायोबाथाय माने नों ङो मिथियि बाथ्राखौबो जों मालाबा मिथ थियो। अबावबा माने दाबसे जायगायाव मा जादों बेखौ जोङो मिथ मिथिया अब्ला जोंनि सावरायनायनि। गेजेरजों मिथिनो हायो माने ना।
औ नोंथां औ। रायलायनायनि गेजेरजों सो मिथिलायोना गियानफोरा एसे मोनलायो गियानफोरखौ
मोनलायो मोनलायो नोंगौ नोंगौ।
औ उम
बेनिफ्राय बेजों माने रायजलायनाय हरनायफोराव माने मोजां जालाङो माने जोङो सरसा खालामबाय थायोबा जेरै जोङो मोनसे जायगायाव जोङो बा जोङो खारनाय बा प्रेक्टिस खालामनाय थायोबा जेरै जों रायलायलायनायखौबो जोङो मोजाङै रायलायबाय थायोबा मोजां जालाङो आरो
औ औ औ औ
नंगौ बेनिफ्राय मा बुंगोन नोंथाङा आरो
ओ ओइ अखा हानाया खैदिनसो जागोन नोंथांमोनखैजा
ओइ जाबाय जोंनाव अखा हानाया सप्तासेसो जाबाय। जाबाय ओरैबायदि अखा हागासिनो।
जोंनाबो जाबाय। खामानिबो मावनो मोनाखै। न'आवनो दंबायदं ओरैनो उम बोथोरानो दा
बोथोरानो बिथोरानो खालामगासिनो दङ। अखा हानानै जेरावबो। थांनो हायि जेरावबो खामानि मावनो हायि। औ।
अखाखौबो नांगौ अखा गैयाबाथाय आरो बोरै बोरै माइ गायगोन। बोरै आबाद मावगोन बेबो मोनसे बाथ्रा। बाथ्रा जाहैबाय आरो।
औ औ।
जोंथ' आबादखौ मावनांगोन ना। अखाखौबो नांगौ। उम।
ओं ओं नंगौ नंगौ।
बे मोना मोनायाव हायोबा मोजां जायो आरो।
औ मोनायाव हायोबा मोजां जायोथ'।
उम।
जाबायमोन माथो नोंथां समा।
दे बिदिब्लालाय। दोनथ'नोसै उम।